हेलौ
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दा ओरैनो दंथ'यो फ्रियानोमोन
अ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो सानदों नोंथांङा सावरायनो हागोन ना? टपिकआनो जाहैबाय दैबाना दाथ' ओ गोबां अखा हायो दायो दैज्लांनिबो सम नंङा होनबा नोंथां ओ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माने जोंनि हायेनफ्राव बा हाजो हाजोफ्राव बांसिन अखा हायो नालाय ओ हाजोनिफ्राय जोंनि हायेनाव दैया लोमबोयो जोंनि हायेनाव बारा अखा हायाब्लाबो दा बिनि जाहोनाव माने जोंनि हायेनाव ओ दाउ अमा फिसिनाय बा हान्था मेला अबबाफोर थांनाय स्कुलफोर थांनाय फरायसालिफोराव थांनायफोराव माने गोबां जेंना जाहैयो आरोना नोंथां हान्था मेलानिफा फारसे दा ओ दैबानानि थाखायनो माने जोंनि थानाय जानाय फोरा माखासे बिराद खस्थ' जाहैयो आरो।
उम।
ओ बिदिनो जोंङो आबादफोर मावोब्लाबो दैनि जाहोनावनो जोंनि आबादफोरा मोजां जाहैया।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बबावबाफोर फरायसालिफ्राव थांब्लाबो
उम
जोंनि सोलोंनायनि फारसे मोजां सोलों फुनो मोना दा बेबायदि जाहै यो आरो नोंथांमोनसिं बेबायदि जेंना दंना गैया जे दैबानाफोर जागोन ना जाया?
जायो जायो।
नोंथांङा इसे
औ। उम।
होमबा दैबाना दैमा दैबानानि जानायनि खार'नानो जाबाय मेन जेनेबा जों क्लाइमेट चन्ज होनायखौ जेनेबा जोंनि जों मार्च सोलायानो दं आजिखालि नों जुगावथ' नायनो हायो नों मालाबाबो अखा हायो मालाबाबो सान्दुं खालामो जेनेबा बेनो होनना जाबाय जेनेबा अखा हाबायनो अखा हानानै बबावबा दैया जमा जानानै थाबाय जेनेबा ब्रह्मपु पुत्र ब्रह्मपुत्र ला जेनेबा जोंनि हादर जुबसे गिदिरसिन माबा रिभार होनायखौ बेयावनो जमा जानानै थां था-थायो बेनिफ्राय आगारनो हायो बेनि जाबाय खारन बेलेग बेलेग खारन दं जेनेबा गोजौनिफ्राय जोंनिया अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आगारनानै होयो बे दैखौ
औ।
चाइनानिबो चाइनानिफ्राय आगारनानै होयो बिसनो टिबेट दं। बिसोरनो जाबाय खार'ना आरो जेनेबा अखादोंबो जायो जेनेबा अखा अखा फैनानै जेनेबा बबे जायागायावबा जोंना जमा जानानै थायोना दैयानो बबे बबे जायगायाव जमा जानाय जों मिथिया बबे जायगायाव जायखिया ज जानानानै थानानै बेनो ओरै बुरखफैयो जोंनिहाबो जों जों जेनेबा जों न'बां आं बुरखां फैयो बेलेग बेलेग जानाङा बे हिसाबाव दैबानाया।
औ।
बुरखांफैयो सोरेननोबा अमा सोरनिबा अमा जा मा जा जिउ जिउ लाङो बिसनिखौ आरो। जोंनि आबादावबो आबादावबो माबा होयो। बेनोसै आरो जोंनि माबाया।
औ।
ओ। न मा फोरमाय नङा आं आजिखालिथ' दैज्लां बोथोर फैखाबाय।
औ औ खोनादों नोंथां।
बे बे जों दैबाना जानायाबो बांसिनानो सहायानो दं जायखिजाया बबेबा बबेबा माबाबो दं मोजांबो दं जोंनि। जोंनि हादरनि थाखाय मोजां। माफोर फोरमायनो मारबाव नोंथाङा?
ओ ओ जों दै। दैबानानि जाहोनाव। माने दाथ' जोङो माइ आबाद मावो नङा होनब्ला। माइ आबाद मावनायफोराव माने जों माइफोरखौ गायनानै लाखाब्लाबो ओ दैया लोमनानै माने फुलुं खोबफैजोबो आरो ना नोंथां। दा बे बिनि जाहोनाव जोंना बिराद खहा जायो। आरो ओ कारेन्टनि फारसे जुदि अखा एसे हायोब्ला, बा दैबानाफोर लोमफैयोब्ला जोंनि कारेन खुन्थाफोरा गुबुनानै थायो। बिनि जाहोनाव बे जे माने कारेन्टा बिराद जाहोन बिराद खस्थ' जाहैयो आर ना कारेन्ट फैनि जाहोनाव। ओ दानि समावथ'ओ मा होनो बिदिखौ थांलाय फैलाय अबावबा फोर जोङो इमारजेन्सि थांनोब्लाबो लामाफ्रा गुगानायनि जाहोनाव जोङो थांनो हाया। माबा मोनसे इमारजन्सि खामानिब्लाबो जोङो केन्सेल खालामनांगौ जाहैयो। बेफोरबायदि जा होन जायो आरो दै बानानि जाहोनाव। दाथ' जोङो अमा, दाउफोर फिसिब्लाबो बहा दोननो मा खालामनो जायो। जोंना दै दैफोरा लोमबाथाय अमा फ्राबो जारला जायो। बे बायदिनो आरो।
नोंथाङा एसे खिथानो होगोन नामा जेनबा बबे हादर होन जेनेबा जोंनि भारत हादरनि बबे जायगाफोराव बांसिन अखा दैबाना जायो जेनेबा? जेनेबा दिल्लीफोराव बांसिन जायोना आरो बेलेग बेलेग जायाफोर दं नामा बिदिनो?
जायगायाथ' बिदिनो दंलाजोबो। जोंनि आसामावबो जायो आरो बांसिन अरुनाचलावबो जायो आरो बिदिनो दाब दाब जायगा बिराद जायगा दं आरो जेराव मेराव दैबाना जानाय। बे बायदिनो आरो।
ओ।
दा नोंथांमोननिखैजाय माइनि आबादफ्रा माबायदि जादों एसे फोरमायदो?
अ! दा माइथ' दा मोजाङानो जागासिनो दं माने दा दैज्लां बोथोरबाबो बिदि माने दैबाना जायाखै। दा बेबादिनो मोजां सोलिगासिनो माने अखा एसे अखायासो फुङाव हायो, बेलासियाव हाया मालाबा बिदि दं मालाबा बेलासियाव। मोजां सोलिगासिनो दा आबादफोराबो। इसोर सोरनि अननायाव दा बिदिनो दै बाना जानाङा। बेनोसै आरो आबादफोराथ' दा मोजाङानो। सोलिगासिनो दा दैज्लां बोथोराव।
ओ दासान्दिथ' आरो बारा अखा इसिबां अखा हानायबो जायाखैना नोंथां। बिनि जाहोनाव माने माइफोराबो एसे मोजाङैनो गायनो मोनदों आरो।
उम नोंगौ।
औ! दा दै बानानि थाखायनो जोङो हरनि समाव बिराद गिनांगौ जाहैयो। जेराव जेराव मेरावनि माने जिबौ जिबादफोरा न' न' बां फोराव हाबफैजानो गिनांगौ बा हाबनानैबो था खायो बिनि थाखायनो जोङो बिराद साबधानाव थांनांगौ गोनां जायो आरोना। आरो जानाय लोंनायनि फारसेथ' बुंनोनो नाङा जानाय लोंनायफ्रा बिराद खस्थ' माइरं बहा दोननो बा माइफोरखौनो बहा दोननो जायो। जुदि दैफोर लोमोब्ला। गोबां खस्थ' आरो।
उम आजिखालि बै माबा दंना रिलिफ रिलिफफोरावबो लानांगो आजिखालि खस्थ'नि थाखायनो बे जेनेबा न' बां थाङो। न' बां थांनो थाखायनो रिलिफआव थांगौ थानांगौ जायो जाय जाय मानि गामियाव बांसिन जायो बिदिया। दैबानाफोरा गामिनि गामिनि मानसिफोरा बांसिन खस्थ' मोनो आरो बिदिनो। गामियाफोर बानजियो माबाफोर थालाबायाना बिदिनो न'फोरा बुरखांलाङो जाय माबा फोर दं जेनेबा अमा फिसिनानै दं अमाफोराबो जिउ खहा जायो बिसिनि आरो
बेबायदिनो दै बानानि जाहोनावनो माने जों सुबुं फोराबो माब्लाबा समाव जिउ खहा खालामनांगौ जायो आरोना। बिनि थाखायनो बिराद साबधानाव थानांगौ गोनां जायो जोंनाथ' दा अरुणाचल खाथि अरुणाचलाव ओ माब्लाबाफोर बा औ माब्लाबाफोर अखा बिराद हायो। अब्ला माने जोंनि हायेननिया बिराद गिनांगौ जायो आरो ना। बिदिनो दैमा खाथि खाथिफोरनिया बिदिनो दैफ्रा लोमसावनानै न' फोरखौ बुखारलांनोसै बिदियावनो जिब जुनारफ्राबो न' बांनि बा मानसिफ्राबो बिराद गिनांगौ जाहैनोसै
औ नंगौ नोंथां। उम
ओ, दायो नोंथांमोनखिजाय फरायसालिफ्राबो इदिनो दैबानानि जाहोनाव ओ दाथ' बिराद बन्द' जाखाबायना।
औ जाबाय दा माने जा आजिखालि फरायसाफोराबो दा खस्थ' मोनगासिनो दं फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोराबो खस्थ' मोनगासिनो दं मारै मारै थां मारै रां खामायनो हागोन बिसनाबोथ' खस्थ' ना बिसोरबोथ' फेमिलि माबा खालामगासिनो दं होननानै। बिदिनो आरो गासिबो फोरोंगिरि नङा जेनेबा फरायसाफोराबो खस्थ' मोनगासिनो दं। जोंनि फरायनायफ्राबो गाज्रि जायो बेनि थाखायनो
औ
जोंनि माबा समावबो माबा माबा जायो खहा जायो समाव बेनोसै आरो माबा दै बाना जानाङा एसे जुदि दैबाना जाबाबो जि ओंखारग्रा ओंखारग्रा बानायनांगौ मोनसे आजिखालि बाहाय बि गियाना बहनमायना गोदान गोदान बुस्थु बे बाहाय बिगियानखौ दै बानायाव माबा खालामनांगौ जेनेबा बे दैबा- दै बाहाखौ मोनसे बुरखां बुरखां होनोनांगौ दडाइरेक्ट जि जेनेबा आजिखालि जुगाथ' फैबायना नख्रि नख्रि जेनेबा बिगियाननिफ्राय जों बिदि बानायनाय दै दैखौनो बोनो हागोन जों जेनेबा बिजफोर बानायनो हायो दाउ फिथावखै बिदिया जे आदसा बानायनांगोन जों फिउचारफोराव बेनोसै आरो। दैेबानााजों लाबाथाय उनाव मा खालामलनांगौ बिदि जों गोसोआव थाखानांगौ बिदि जेनेबा जों दैबानाथ' जाहागोन सानसेबाबोथ' जाखागोन बि बिनि थाखायनो जों माबा लाखानांगौ जों बे फैबाथाय जों मा खालामनांगौ। मा खालामनाङा बेखौ मानि आजिखालि स्कुलफोराव फोरोंखानांगौदा होमबा ना
औ, औ
फोर फोरोंजोबनांगौ जेनेबा दैबाना फैबाथाय माखासे खालामनांगौ जेनेबा बे फैबाथाय माबा जोंङ एसे गोजान गोजान जायगा थांनांगौ जेनेबा नों न' बांनि खाथियाव बांसिन थानाङा, बि द बाना फैबाथाय नाबा बांसिन खमा जासिनो ओमफ्राय
औ, औ दैबाना बिदिनो जों दा सरखारफोराबो एसे थाल लानांगौ आरो ना माथावरिनि माथावरिफ्रा बबेबा- बबेबा माथावरिफ्रा मोजां जाया दा माथाव माथावरिनि फारसेबो जोंना दै दैफ्रा ओंखारनानै थाङोब्ला बिदिनो न' बांफ्राव लोमहैलाजोबो ओ आबादफोर खेथि मावनायफोरखौ ओ सिलिंखार खालामो। ओ बेबायदिनि थाखायनो दा माथावरिफोरखौबो मोजां मोजाङैनो बानायनांगौ माने जोंखैजाय माथावरियानो मोजां नङा माने एसे दै लोमबानो बाय बायफ्र्लावजोबो आरोना नोंथां। औ दाथ' जोंहा समाबो जाबायना नोंथां नोंथांजों दैबानानि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजों उनफोरावबोबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै। बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों। औ